हेलौ औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां औ
औ औ ओ नोंथांजों ओ गोजान फुंबिलिनि हामलायथि खौ जासि हरग्रोनाय थाबाय अ नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन सावरायजागोनना नोंथां।
ओ सावरायजागोन नोंथां औ।
अ अ।
औ।
ओ ओ नोंथाङा।
औ नो
आ मा होननानै बुङो बर'नि ओ जा आदार जानाय लोंनाय औ जाग्रा आदार बा मैगं थाइगंनि सायाव एसे फोरमायथि होनो हागोन नामा।
ओ हागोन नोंथां औ। ओ जोंनि बर'नि जाग्रा आदार होनोब्ला जोंना जोंनि बर' हारिनि माखासे दोरोङारि जाग्रा आदारफोर दङ जेरै अनला दाउ सबाय साम' अनला साम' नाफाम नारजि अमा बेफोर जाबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदार दा जोंहा बिनि अनगायैबो माखासे ओ बोथोरखौ लानानै जोंनि बर' हारिया आबादफोर मावबोयो बेफोरनो जाबाय जोंहा गोजां बोथोराव लाइ लाफा मुला कफि बेफोर मैगंफोरखौ मोननाय जायो। आरो गोजां बोथोराव ओ गोलोम बोथोराव जोंहा मैथा मैथा बांगाल फाथो जोगोनार खुमब्रा बैफोर मैगंफोरखौहाय मोननाय जायो। बेफोरनि अनगायैबो जोंनि बर' हारिया गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जाबोनाय माखासे मैगंफोर दंङ। जेरै जाय मैगंफोरखौ जोंङो ओ दैयाव मोननाय जायो जेरै सिब्रु मै मैगं ओ आजोनाय मैगं एलाय एलांसि मैगं बैफोर मैगंफोरखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों बेफोरनो जाबाय जोंनि बर'फोरनि जाग्रा मैगंनि आदार
औ
नोंथांनियावबो आं माखासे सोंथिफोर सोंनो सान्दों दा आं सोंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ जोंनि बर' हारिया ओ माखासे मावनाय मैगं आबाद बिनि सोमोन्दै नोंथांङा आंनो फोरमायनो हागोन।
हो हो सोंथिखौ एसे खनसे बुंफिनबा हामगौमोन नामाथाय
जोंनि बर' हारिया मावनाय मैगंनि आबादफोर बेफोर आबादनि सोमोन्दै नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ
ओ
ओ जोंनि बर'फ्रा मैगं आबाद मावनाय होनोब्लाथ' गोबांखौनो मावो दानिया ओ जेरै ओ बायदिसिना ओ गो गोथां मैगंनि बेलायाव ओ जेरै लेस्रा बा कबि लाइ ओ फाथो फान्थाव बायदिसिना बेबायदि रोखोमनि आबादखौ मावनाय जायो आरोखि ओ बोथोर लानानै मावनाय जायो जेरै दैज्लां बोथोरावहाय गुबुन मेसें बोथोरावहाय गुबुन बिब्दि गोबां रोखोमनि मावनाय जायो आरोखि
औ नोंथां
औ
ओ दा बे मैगं थाइगंफोरजों जोंङो बर' हारिया माबादि जिउ राहाखौ दानानै लादों बिनि सोमोन्दै नोंथांङा फोरमायनो हागोन।
अ ओहोहो बिदि ओ जाय ओ मैगं थाइगंखौ गायो बिथांमोना हाय ओ जा फालांगियारि खालामनायाथ' रोखाखा मानो होनबा जाय बेबादि आबादखौ मावो एसेब्लाबो गावनि न'खर सुंलांनायनि थाखाय एसेबाबो खामानिखौ मावलांनो नाजाखायो नंङा होमबा नोंथां औ बेफोरनि ओ मा होनो ओ बेबायाददि आबादफोरखौ मावनानैनो जा जोंहा ओ मैगंखौ गायखांबाय गायखांनायनि उनावहाय जोंहा जोंङो। ओ जा फिथाइफोरखौ मोनगोन। बेफोरनि बे फिथाइफोरखौ बा ओ हाथाय बाजारफ्राव लांनानै बा फायखारिफोरनो हरनानै ओ जों रां बुथुमनायखौ नुनो मोनो आरोखि बा गावनो फाननानै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंथां।
औ ओ बेबादिनो ओ रां बायदिसिना आरजिनानै एसे जौगानो। हायो होननानै आं सानो आरोखि।
औ नोंथाङा
ओ नोंथाङा एसे ओ जा जोंहा ओ जा कबि आबाद बे कबि आबादखौ माबाददि मावनाय जायो एसे फोरमायना होनानै हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां हागोन जोंनो कफि आबादखौ मावनो थाखाय एसे सिदोमा जायगा नांगौ जायो।
बे आबादखौ जों बांसिन मेसें बोथोराव मावनाय जायो मानो होनोब्ला कबि आबादनि थाखाय एसे गुसु जायगाया। मोजांसिन जायो दा जोङो कफि आबादखौ मावनो थाखाय गिबियावनो जों हाग हाखौ ओ एवगोरानै लानांगोन। ओ खायफाया दानिया हा एवनायनि बिथिङाव गोदो गोदाय जोंहा नांगोलजों एवोमोन नांगोल मोसौजों नाथाय आथिखालाव ओ ट्रेक्टरजों जों मिेसिनजों एवनायखौ नुनो मोनसै गिबियाव जोङो हाखौ बेबायदिनो। फोमोनगोना लानानै उनाव जोङो कफिनि फुलि बे फुलिखौबो जोङो हाथाय बाजारावबो बायनानै मोननो हायो आरो जों गावनो गाव बेगर फोनानैबो जों मोननो हायो। जेब्ला जों बे बेगरखौ फोखांनानै एसे हायदोब हायदोब कबि फुलिया जौ बोनो हमो बै समाव जोङो जोंनि एवखानानै लानाय ओ जेखिनि जोंनि हा बेयाव जोङो ओ गायनानै जों जाहाथे सान्दुंजों राना गायखांनायनि उनावहाय जोङो बै थालिर बिखुंखौ दानस'नानै जोङो सान्दुंखौ सायख्लुम सायख्लुम खालामनानै ओ जोङो होयो दा बेबायदिनो
ओ जोंनि कफिया एसे रोदा सुबुबोगोन बा एसे जाखांबोगोन बै समाव जों कफिनि थाखाय। जेरैबदि जोंनि सिदोमा जायगा नांगौ थिग बेबादिनो। जोङो खफि आबादाव बेहाय दै होबाय थानो गोनां जायो दै होयोबा। कफि आबादा साबसिन जायो जेरै कफिखौ जोङो गोबांथार ओ बिथिङाव जों मोन नो हायो जेरै बान्दा कबि फुल कबि ओ बेफोरबायदि अल्ड कफ कफि बेबायदि कफियाव कफिनि माखासे बाहागोफोरखौ जों मोननो हायो।
औ औ।
बेबायदिनो जोङो कफि आबादखौ मावनाय जायो।
ओ बेनि उनावहाय ओ नोंथाङा ओ जोंहा जा मेसें बोथोरावनोहाय
औ नोंथां
मा मा ओरैनो आबाद मावबावनाय जायो बे
ओ अके जोंनि मेसें बोथोराव मावनाय आबाद होननानै बुङोब्ला जों गुबैयै जोंनो लाफा मैगं लाइ मैगं मुला मैगं फालं मैगं आलु आ जोंङो मेसेंनि जोगोनार थायो बेफोरखौ जोङो मावनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंना दुन्दिया थाबाय। ओ जायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि गोदोनि समावहाय हाथाय बाजाराव मोननाय मस्ला मस्लिखौ जों बाहायामोन। बे गंगार दुन्दिया दुन्दिया सामब्राम बिलाइ सामब्राम गुफुर बेफोरखौनो जोङो ओ गुबै माखासे मस्ला मस्लिनि जायगायाव बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन। दा जोङो बेफोरखौ मेसें बोथोराव मावनाय जायो।
औ ओ बेयावनो ओ मोनसे सोंथिबाव नोंथां। ओ जोङो ओ आलु जे गायो बे खौ माबायदि गायनानै फेदेरनाय जायो
अ गिबियाव जों आलु गायनो थाखाय ओ जायगाखौ जों फोसाबनानै लाबाय। आरो जों नांगोलबा ट्रेक्टरजों जोङो हाखौ फोमोननानै लाग्रोबाय
औ
बेनि उनाव जोङो जोंनि आलु जोलै जिखेनि जे आलु जोलैखौ जों बाजार बा हा थायफ्राव जों बायनानै लाबोबाय लाबोखांनायनि उनाव जों एसे गाजा बेरहोनांगौ आलुखौ दोननानै ओ दाना गाजा बेरहोखांनायनि उनाव जेब्ला ओ गायनो सम जायो अब्ला बै एवनानै दोननाय बा हालेवनानै दोननाय हाखौहाय जोङो माखासे ओ जखा सुनानै जोङो एसे जायगा दोननानै जों हाखौ सिरा हाल सिरा बोनानै जों लानाय जायो हाल सिरा बोना लाखांनानै जोङो आलुखौहाय गावनि थिग जखानि जोङो गरसे गरसे गरसे बिदिनो होलांनानै जोङो ओ आलुखौ हाजों फबनानै दोनो थिग बेबायदिनो जेब्ला आलुआ एसे जौबोनो हमो अब्ला जोङो आ आलुआ बेदर थांनो थाखाय जों आलुनि हाखौ खोनानै होनो गोनां जायो ओ आलुखौ फोखांनायनि उनाव जेब्ला आलुआ मोजां थासारियाव फैगोन माब्लाबा समाव गोजां बोथोराव मावनाय आबादथ' ओ जोङो माब्लाबा समाव खुवा लो गो मोनो अब्लाबा समाव ओ मुलि बै एम्फौफोर जायो बेफोरनिफ्राय जों रैखाथि मोननो थाखाय माखासे जों मुलिबो होनो गोनां जायो आरो खायफाया हासार बाहायो खायफाया रासायनारिक हासार बाहायो खास खायफाया ओ मिथिंगायारि हासार बाहायो जे जेरै मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोर हासार बेफोरखौ बाहायनाय जायो ओ बेजोंनो लोगोसे
आथिखालाव गोबाङानो सुबुंफ्रानो रासायनिक हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो जोङो आलु आबादखौ मावो जेब्ला ओ आलु फिफाङा थैयो अ बै समाव जोङो बेदरखौ बुरनाय जायो बुरखांनायनि उनाव जोङो न'आव लाबोबाय खायफाया फानबाय खायफाया जाबाय। बेबायदिनो जों आलु आबादखौ मावनाय जायो दा आं नोंथांनावबो ओ मोननैसो सोंथि सोंनो सान्दों
औ सोंजागोन नोंथां
सोमोन्दैनो दा जोंनि गोजां बोथोराव ओ मावनाय आबाद ला फा दुन्दिया बेफोर आबादखौ माबोरै मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंहा ओ लाफा आरो दुन्दिया आबाद मावनायावहाय आ गिबि जों फास्ट अफ अल हालौवग्रोना लानांगोन मानो होनोब्ला ओ हाया ओ गुरै एबा ओ गुन्दै जायाब्ला जोंहा आबाद मावनायाव गोब्राब जायोगोन मानो होनोब्ला ओ जोंहा लाफा दुन्दियायानो जा बेफोरखौ आबाद मावनो थाखाय जों हाखौ गुन्दै नांग्रोगौ जायो
औ नोंथां
थ' जोङो लाफाखौ जों फुलिबो गायजायो
ओ नोंथां
औ लाफाखौ फुलिबो गायजायो आरो बेगरबो सारजायो आरोखि
औ नोंथां
ओ बेबायदिनो जोङो लाफाखौ आबाद मावनो हायो आरो खि ओ आरो दुन्दियाखौबो बेबादिनो हालौग्रोना लानांगोन हालौग्रोनानै ओ जों जा बेगर दुन्दियानि बेगर थायो बेखौ जोङो ओ गिबि बायग्रोना लाबोनानै ओ
ओ
दियानि जा बेगरनि सायावहाय ओ बिगुर थायो बे बिगुरखौ हु खन' ग्रोनानै जों गारनो गोनां जायो आरोखि
ओ ओ नोंथां जोंना